हेलौ। हेलौ औ नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथां?
ओ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दंना?
औ फ्रियावनो दं नोंथां।
अ अबा आं नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै सावरायसै ओ
औ।
नोंथांमोननि ओनसोलथिं ओ जेनेबा मा मा जिब जुनार मोननाय जायो ओमफाय ओ बेफोर जिब जुनारफोरखौ मानि थाखाय फिसिनाय जायो ओ बिनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ जागोन नोंथां।
औ।
जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो ओ हाग्रानि बागैनि अनगा माने मा न'आव फिसिनाय बिदिनो जिब जुनारा जाहैबाय अमा। दाउ, मोसौ, बोरमा, हांसो, मैसो। बिदिनो फिनायखौ जोंनि ओनसोलाव जायो आरोना बिदि फिसिनाय जायो आरोना। ओ जोंनि ओनसोलाव माने मा अमा फिसिनो थाखाय बेफोरबायदिनो ओ गोबां माने मा बिसिनि थाखाय दोननो थाखाय मोनसे न' बानायनांगौ जाहैयो मानो होनोब्ला जुदि अखा बाङा हायोब्ला बिसोरबो लोमजागोन एबा खस्थ' मोनगोन नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
बेनि थाखायनो बेखौहाय मोनसे दोंग्रा दोननो थाखाय बेखौ दोननो थाखाय मोनसे दोंग्रा बानायनांगौ जा जायो आरोना।
औ।
आरो बिनि जाउनावहाय जिजों लोगोसे बेनो जाहोनो थाखाय मोनसे आदार। जेरै गुन्दै ओंखाम बेफोरबायदिखौ होनांगौ। आरो बेजों लोगोसे ओ थास'फोरखौ रुनानै होनांगौ जायो आरोना।
औ औ।
आरो बिदिजों लोगोसे थालिर गोमोन बेफोरबायदिखौहाय होनाय जायो आरो ना अमानोहाय जाहाथे थांनानै थानो हानाय बायदि।
औ।
आरो बेजों लोगोसे ओ बेफोरबायदिनो बोरमाफोर फिसिनो थाखाय जोंङो मा बोरमाफोराथ' हायाव थाया जाहैबाय गोजौआवसो थायो बिनि थाखाय मोनसे बैसां बायदि लुनानै होनांगौ जाहैयो आरोना जाहाथे बे गोजौ फारसे थानानै बियो मा मोनाफ्राव थानो हानाय बायदि आरो सानावथ' बिखौहाय बांद्राय जोथोनबो लानाङा मोनसे दिदुं खानानै माने बेखौ मा गांसो गोनां जायगायाव बेखौ खानानै दोनहैबानो मा बियो गावनि उदैखौ सुफुंना लानो हाखायो आरोना आरो सम जायोबा बे मोनानायनि आगोलाव बेखौ न' फारसे लाबोनानै बेखौ दोनफैनो हायो आरोना। जुदि गांसोफोरा जोबदोंब्ला माने मा मोननो थाखाय एसे गोब्राब जादोंब्ला जियाव खाथियावनो थानाया गाम्बारि बिलाइ खान्थाल बिलाइ। बेफोरबायदिखौहाय दानानैहाय बे बोरमानो होफैनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना आरो बिनि जाउनाव बोरमाया गावनि उदैखौ माबा ओ सुफुंनानैहाय थांनानै थानो हानाय बायदि आरो बेजों लोगोसे ओ बेफोरबायदिनो गुबुन रोखोमनि बाहायनो थाखाय बेफोरबायदिनो ओ बोरमाखौहाय माने मा बायदि रोखोमनि गांसोफोरखौ माने बिसोर जाजानाय गांसोफोरखौ होनाय जायो आरोना। हानानैहाय आरो बिनि जाउनाव बेनिफ्राय जोङो फिसा मोनो एरलाङो बेनिफ्राय जोङो रां आरजिनायखौ जों मोननो हायो आरोना न'खर संसार जानाय फोर माने गोबां खामानि होनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेजों लोगोसे बे फोर जिब जुनारनिजों लोगोसे फालांगि खालामनोबो हायो आरोना गुबुन-गुबुन जायगायाव फानहैनानै माने रां खामायनो हायो आरो बोरमाखौथ' जों बयबो जायो नङा होमबा नोंथां बोरमायाथ' जानो थाखाय फ्राय गोथावबो जायो बेनिखायनो मा बेफोरखौ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। आरो बेजों लोगोसे मोसौखौ फिसिनो थाखाय बेफोरबायदि बिदिनो बोरमाखौ जेरै फियो बेफोरबायदिल' जोङो खालामनांगौ जायो आरोना आरो बेखौ' गाहायाव थाग्रा जानायलाय मानोमा बेनि थाखाय मोनसे न' ल' लुनानै होनांगौ जायो आरो ना गलि जायखौ बुङो गलि आरोना आरो बेनिलागै जुदि मोसौ गायखौ फिसिनो थाखाय जोङो बेनिफ्राय गाय गाइखेर मोनो बिदिजों लोगोसे जों बेनिफ्राय फिसा मोनो आरो बेनिफ्राय जों गाइ बेखौ मोननायखौ जोङो न'आव लोंनानै गाइखेर दाखा गिहि आरिफोर जोङो बानायनानै आरो बे गाइखेरखौ जोङो फाननो गोबां रां आरजिनो हायो आरोना। आरो बेखौहाय जोङो बारा खस्थ' नाङा बेखौहाय फिसि माने मा दिरुं खानानै बिदिनो गांसो गोनां जायगायाव खाहैनांगौल' आरो ना जेरै बोरमाखौ खायो बेफोरबायदि आरो बेफोरबायदिनो दाउफोरखौ फिसिनो थाखाय बिदिनो न'नि जों जाय जे जायखौ जायो बेखौहाय माने मा माइरंफोर होनानै बेखौ हगारना दोनबानो माने मा बियो थानानै थायो आरोना। आरो बेजों लोगोसे बेखौ फोथांनो थाखाय माने बेनिहायबो मोनसे गग्रा हिसाबै मोनसे न' लुनानै होनांगौ जाहैयो नङा होमबाथ नोंथां थिग बेबायदिनो खालामना होनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। आरोना आरो जोङो बेनिफ्राय जोनिफ्राय जोङो बिदिनो दावउदै मोनो आरो जों बेनिफ्राय फिसा मोनो जुदि बे दाउ बिमानि बा जोङो फिसा एबा दावउदैखौ जोङो फाननानै एबा एरहोनानै जोङो मा रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोबा आरो मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे दाबाखौ जों बयबो जायो आरो जानो थाखाय आखाइ गोथाव जेरै, जोङो दाउखौ जोङो सबाजजों दाउजोंबो जायो, अनलाजों दाउजोंबो जायो आरो ना। आरो बिदिनो फाजाबो जायो बिदि बायदि रोखोमनि जों जानायखौ नुनो मोनो आरोना। आरो दाउआ जोबोद गोथाव जायो नोंथाङाथ' बेखौ मिथिखागौ नङा होमबा नोंथाङा?
औ औ
आरो बियो मोनसे बर'फोरनिया गोबां मोनसे मोजां जामुं आरोना। आरो गुबुनफ्राबो बयबो बेखौ जायो बेखौ नोंथाबो मिथिखागौ आरो बेजों लोगोसे जोङो मैसो फिसिनो थाखायबो मा मोनसे बेनि थाखाय मोसौखौ जों जेरै जों फिसियो बेफोरबायदिनो गलि खालामनानैहाय जोङो फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। थिग बेबायदिनो मैसोखौ बो जोङो दिदुं खानानै जोङो गांसो गोनां जायगायावहाय लांनानै बेफोरबायदि फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। नोंथाङा नोंसोर साइड जोंनि माने मा मोनसोर ओनसोलनि खाथियाव थानाय मा मा जुनारखौ फिसिनो हायो आरो
औ
बेफोरबायदि हाग्रानि जुनारखौ फिसिनो हायोब्ला बेनि बागै फंनैसो खोन्थानो हागोन नामा?
बिथिंथ' फिसिनायखौ जोङो गामि ओनसोलाव जेनेबा जा जिब जुनारफोर फिसियो बेखौनो नुनो मोननाय जायो। जेरै -दाउ, अमा, सैमा, बोरमा, हांसो, मोसौ -मैसो बेफोरखौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय आथिखालाव जोङो मैसो मैसो होननानै बुङोब्ला मानि मैसोखौ बारा नुनो मोननाय जाला जोंनि ओनसोलथिं बिदिनो मासे मानै ओ बिदिनो ओ मैसो ओमफ्राय बिदिनो अमा अमाखौ गोबां गामि न' न' फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो अमाखौ जोङो बांसिन जों ओ बांसिन अमाखौ जानो गोथाव मोनो। जों सुबुंफोरा बिदिनो ओमफ्राय अमाखौ ओ फिसिनाय जायो। बिदिनो अमाखौ माने खायफा आथिखालावथ' मानि अमाखौ गोबां फार्म जेन फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो। बिदिनो अमा नो जेनेबा जानो थाखाय आदार होयो। मा जा आदार होयो बेफोरखौ माने जौ मावनानै जे अफ्रि थायो माने बेफोरखौ जोंनि ओनसोलनि जाहोनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो माने जों लोगोसे माने गुन्दै जा गुन्दै माइरंनिफ्राय मोननाय जा गुन्दै बेखौबो होनाय जायो।
औ।
माने बेखौ माने बेखौ होयोबा खोनानायाव बिदिनो माने अमाया जानो गोथाव जायो। ओमफ्राय बिदिनो थाब देरो माने बेखौ खोनानो मोनो। जाहोनाव मानि गुन्दैखौ होफादेरनाय जायो आरोखि नोंथां। ओमफ्राय बिदिनो मानि आथिखालाव अमा फिसिनानैबो गोबां रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो अमा फार्म खालामनानै गोबां सुबुंफोरा माने गावनि जिउखौ माने दैदेनलांनायखौ जों नुनो मोनो आरोखि।
औ औ।
बिदिनो दाउ दाउ होननानै बुङोबा दाउखौबो जों जायो। माने दाउखौथ' जों लकेल दाउ लकेलखौथ' जों बयबो सुबुंफोरा बांसिनानो जायो। बेसेन गोसाबाबो बेसेन खमबाबो जों बांसिन दाउ लकेलखौनो जानो मोजां मोनो। मानो होनोब्ला बियो जोबोद देहानि थाखाय मोजां मानि लकेल जिनिसानो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां आरोखि। जायनि जाहोनाव दाउ लकेल बिदिनो दाउ लकेल गोबां दङ। ओमफ्राय बिदिनो मानि बेफोरखौ फिसिनाय जायो। बिदिखौ फार्मबो खालामनाय जायो बिदिनो ओमफाय दाउखौ माने फालांगि खालामनायजों लोगोसे माने दाउखौ फाननानै रां आरजिनो हायो। ओमफ्राय बिदिनो रां आरजिनायजों माने दाउखौ माने दाउल' फाननायनि अनगा माने बिनि जा दाउनि बिदै माने बेखौ फाननानै रां आरजिनो हायो आरोखि। माने डाबल रां आरजिनो हायो बिजों दाउजों। जायनि जाउनाव मानि दाउखौ फिसिनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो बोरमा बोरमा होननानै बुङोबा बोरमायाथ' मोननै रोखोम बिदिनो बोरमा मेन्दा ओमफ्राय बिदि बिदिनो न'नि लकेल बोरमा मानि बेफोरखौ फिसिनाय जायो जोंनि ओनसोल थिं। बिदिनो ओमफ्राय बोरमा बोरमा मेन्दा होननानै बुङोबाथ' बोरमा मेन्दाया गुफुर गाबनि जायो। ओमफ्राय बिदिनो बोरमा मेन्दानि जा बिगुर खोमोन बेजों मानि गुदुंसि बायदिसिना गोबां रोखोमनि बानायनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो बोरमानो जों जानो थाखाय मानि गांसो बिदिनो बिलाइ बबेबा दंफांनि बिलाइ माने बेफोरखौ जानानै थांनानै थायो बोरमाया। ओमफ्राय बिदिनो मोसौ होननानै बुङोबा जोंथ' मोसौखौ मिथिखायो बयबो मोसौ मोसौखौ न' न' जोंनि बर'फोरनियाव बांसिन मोसौफोरखौ नुनो मोनो। बिदिनो मोसौआ बिदिनो मोसौनि गाबा बिदिनो गोसोम, गुफुर जायो। ओमफ्राय बिदिनो फाख्रा सिख्राबो थायो मोसौनि गाबा बिदिनो ओमफ्राय मोसौआबो गांसो जानानै थांनानै थायो। ओमफ्राय बिदिनो मोसौनि जा गोबोरखि जेनेबा गोबोरखिखौ हासार होननानैबो बुङो। मानो होनोब्ला बेयो ओ मैगंफोराव बे गोबोर खिखौ मानि सारलानानै होयोबा माने मैगंफ्रा थाब रजयो आरो माने ओ रस गोनां माने जोबोद मोजां आरो मानि गोबोरखियाव ओ जेनेबा जाब गोबोरखिजों ओ थांनाय जा आबाद मानि बेफोरखौ जायोबा जोंनि देहाफ्रा जोबोद गोख्रों माने थागद जायो थाजायै थायो। बिनि थाखाय माने गोबोरखि हासारा जोंनि देहानि ओ थाखाय जोबोद मोजां आरोखि।
नंगौ नंगौ।
बिदिनो ओमफाय ओ मावाउजि होननानै बुङोबा जोंनियाव बिदिनो न' न' सोरनिबा न'फ्राव बिदिनो मावजि थानायखौ जों नुनो मोनो मावजिखौ फिसिनायनि गुदि जाहोनानो जाबाय ओ बिदिनो न'फोरावथ' खना खनला खांखमा एन्जर बेफोर थानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। ओ बिदिनो खांख'मा एन्जरफोरखौ मानि बिसोरथ' ओ गस्ला बायदिसिना अरसियो खांख'माफोरा ओमफाय बिदिनो जोंनि गाननाय जोमनायफोर खौ गिजि जेनेबा जिहोबाथ' जोंनिनो खहा जागोन। ओमफाय बेफोरखौ माने रैखा खालामनो थाखाय मानि मावजिखौ दोननाय जायो। जे जायगायाव माबि थायो मानि बेफोर जायगायाव मानि खांख'मा एन्जर बेफोरखौ जों बारा थानायखौ नुनो मोना। मानो होनब्ला मावजिफ्रा बेफोरखौ नागिर नागिर माने बुथारो आरोखि जायनि जाउनाव बिसोरबो गिनानै ओ बेफोरबायदि जायगायाव थाया मावजि गोनां जायगायाव। बेनि थाखाय मावजिखौ फिसिनाय जायो न'नि खना खनला बायदिसिना खहा खालामनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय ओ मावजिखौ फिसिनाय जायो आरोखि नोंथां।
औ औ।
ओमफाय ओ बिदिनो सैमा होननानै बुङोबा बिदिनो सैमाखौ जोङो ओ न'नि संरैखा खालामनो थाखाय फिसिनाय जायो। बिदिनो मो बिदिनो सोरबा सिखाव दा ओ सिखावफोरा जेनेबा रां बायदिसिना दोन सम्फतिफोर लुथिनो फैदोंबा मानि सैमाया बिदिनो सोंनानै मानि ओ होखारो आरोखि ना ओ बिदिनो जायनि जाउनाव माने सैमाखौ फिसिनाय जायो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां ओ जिब जुनारफोर फिसिनाय जायो ओमफाय बिदिनो हाग्रानि जिब जुनारफोर हाग्रानि जिब जुनारफोर बुङोबाथ' बेफोरो हाग्रायावसो थायो। बेफोरनि बागै ओ थ' जोङो बारा मिथिनो मोना मानो होनोब्ला बिसोरो हाग्रायावसो थायो। ओ बेनि थाखायनो ओ बारा मिथिनाय जाया आरोखि नोंथां। अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय सावरायनायखौ बेवावनो दोनथ'जासिगोन नामा नोंथां?
औ औ नोंथां।
दे होमबा नोंथां।
औ दे।